खोनादों मा खालामदों ओमफ्राय
आं दुगैखांदों दासो सो
ओमफ्राय
नोंहालाय मा खालामदों
खांनानै आंबो बावखैनो दुगैखांनानै
ए
दा नों फन हरनायखाय गोलांबाय
साबेसो जाखो दिनै नोंना
गैया रावजोंबो रायज्लायनोनो मोनाखै
ए दय सानै हरखांबाय आंनाव दा नोंनिजों साथाम जाबाय औ
बाजन रायज्लायनांगौ नोंना दिनै
औ आंनाथ' नोंजों थाम जाबाय नालाय ब्रै बा सानै आंथ हराखै
औ
दा हरजाबा हरनोसै सोरनावबा?
आं सोरनाव हरनो होननानै थादों।
सोंहरला बायदोंमोन बैयाव सोरबाबा सोरबा। ओरैनो दंबा हरनांगोन होननानै। औ
उम
सिनायैजोब बालायलांङो आंहा।
औ
रायलायफेरिफोरजों औ मा रायलायनो मानोनो
आम थिं सुवानि मा मा बेब'स्था खालामखो?
जोंना गैया न'आव आनारसल' दं।
समबाराव नङा
हो औ नोंसिना नोंसोरथ' दंना। गासिबो फिथथायाइ सामथायाइ?
फिथाइ सामथायाइयानो खान्थाल दं लेथो फिथाइ दं ओमफ्राय आनारस फिथाइ दं थाइजौआ गैया थायाखै एबाराव।
जोंना थाइजौआ बालिना थायाखै ओमफ्राय नैबे गेसाव जाग्रायासो थाइदों।
गोदैथार दां मालाय?
माबा फिथाइखौ मोन हाया ओमफ्राय सिरिबासो गोलैबासो।
लोगोनोलाय
हा?
न' खाथिनि लोगोनाव न' खाथिनि लोगोनो फन हराखै?
ए हरदोंमोन ओमफ्राय दहाय आं हरबा बेहाय बेस्थ जालायबाय बे हरफिनबा आंहा बेस्थ जालायबाय ओमफफ्राय दा हर फिनदोंमोन आं नोंनाव हरनायनि सि सिगां हरदोंमोन बेनाव ओमफ्रायो सोरजोंबासो रायलायदोंमोन बेयो ओमफ्राय आं नोंनो हरनायाव हरफिनदोंमोन खोन्थाहरबाय आङो। हरनो नागिरदों होननानै दा बे हर दोंबा हरनोसै नोंनाव होननानै।
दंहैयोना बेयो।
हो
गहाद दं हैयोना बियो।
औ सानथामसो थानानैसो फैगोन होनदों। सोंदोंमोन आं
मैया हरदोंमोन आंबो।
बेरायहैदों मालाय
उम सिरियैनो न'आवनो थाबाय था। गामियावबो बेरायनो लोगोयानो गोयानालाय। सिख्लायावसो बेरायनाया सिख्लायावबो बहाथो। नो हा नोगोराव थाबाबो लोगोफोरा आन्दायला बायो आं आमाइनावसो थायोमोन ना हजों क'क्राझाराव।
ए ओमफ्राय नोंसिना न' न'थारा अबेयाव?
न'थारा ओजों आमथेखायाव।
ए आंहा सान्दों ओमफ्राय अबे न'थाराबा अबे सानदों आङो। ओरैबो थायो थायो नालाय नोङो।
बोसोरब्रैया क'क्राझाराव थादों।
ए
ओमफ्राय माबा मा होनो बोसोरसेखौ माबायाव थाबाय बेंथल गेटआव।
ए
मा ओख्रि जायामोन दहायलाय?
हा
दहाय मा ओंख्रि जायामोन?
दहायो दालि ओंख्रि। गैयालै बेै लगाय मोनदेर माबा बुध दालि बेथ' नंङा बै बुध बायदिया गिदिर गिदिरा। बेजों ओमफ्राय मूसुर दालिजों
ए
खालामनानै ओमफ्राय भिन्दि भाजा न'आवनो दंखायो जोंनना मैगंआनो।
जोंना दासो थायहांदों सबायबिमाल' दं ओमफ्राय खुमब्रा थायहांदों एसे।
ए खुमब्राया गोखै नामा नोंसिना?
जानायाखैनो
ए जोंना खुमब्रा ‌ खुमब्रायानो गैया मानला मानला होननो नागिरबा बोरमा अरस' लायबाय एखे जौनोनो रोंलाखौ गोया आदा खुमब्राबो जोगोनारबो होननाय गैया जोंनाव
एसे थाइदों जोगोनारा जोगोनारा थाइसोमोन जाबाय। लावआथ' जोंना जोंना लावआ थाहैसैल'। थायसेल' थायोब्ला जोंना बोसोरफ्रामबो लावा। थाइसे थाइबाय जाबाय ओफ्राय ओमफ्र माखासे सेवजाजोब्बायबो। बोसोरफ्रोमबो थाइसेल'
जोंनाव हजों बिमाया गायोमोनना ओमफ्राय बिराद थायोमोन हस्टेलावसो
नोंसिना बिमाया थाइजाग्रा खोमा
नोगोद थायोमोन।
बेखौनो गायहैनांगांगौब्रा।
ओं ओमफ्राय बिनि बेहाय गैयानो दै बारा माबाखो ना माखो मानलानो रोङासै बारा मोजां गायस्लेदोंमोन।
गयफ्राबो सोरबा सोरबा गायबा जा थाइयोनो
गया थाइजाग्रा दंना गैया आंबा बानलु बोरदोन गायफैदोंमोन। हानि थाखायसो ना मा जाखो मा होननांगौथाय मादैमोनना जि जोंनि मादै साहानिया साहा मादैमोननिफ्राय लाबोदोंमोन आं ओमफ्राय दाना लाबोबाय बानलु बोरदोना गायफैबाय आंनाव थाङासै मादै ना जि थाइबाय।
उम लाबोफिनानै गायनांगौमोन।
खोनाया।
खोनादों।
औ।
दालाय मा मा ओंख्रि संगोन?
दा बेखौथ' मिथिआ आइयाबो दखानाव दंहैयो दा फैबासो मा संङो
ए औ
सोरबा फैदों दां
बाबा सिलिं
उम। फुंआव जेरावबो बेरायहैथाराखै?
गैया न'आवनो दङ'।
नों साबेसे फोरोङो? गथ'फोरखौ गथ'फोरखौ साबेसे फोरोंगासिनो?
गु जन
ए हा
खोना गु जन गु
ए थाखो बेसेबां बेसेबां
थाखो थाखो द सासे दङ ओमफ्राय थाखोबाया साथाम थाखोब्रै सासे ओमफ्राय थाखो थाखो ब्रैआव साथाम ओमफ्रायो थाखोसेया सा से ओमफाय ओमफाय थाखोनैबो दङ सानै
मोजांआनो होमबालाय औ। ओमफ्राय राङा एखे ना था खो खोलाय थाखो
बै माखासेना एखे ओमफ्राय बै इंलिस मिडियामनिया माबा सिकस आइया दजौ गैया एसेल' जोंनिथिं
उम
मोनानो मानसिफ्रा मालाय एसे
इंराजि ना बे खस्थ'सिन जासिनो ना ने उम नेटानो इन्टारनेटानो मोजां नाङा मोजां फुथिया रावा होनोमबाबो रायलायबायथा सिरि थानो नाङा गारि खारनाय थांलाय फैलाय खोनायोलै जोंनियाव
खोना फैयाखै आङो नोंसिना खाथिना लामाया
ओं खोनाहैदों नों
खोनायाखै आङो
खोना हैैयाखै
ओंहो
आं खोनाहैदों बायदि मोनदों जि
ना आंसो खोनायासै नामाथाय
जानो आरोबा
हा मानि जों खोनायाबाबो हाब ना थायोखोमा बेयाव ना। आं खोना फैयासै नाल दा नोंनियाव ओरै हाबनानै थाबाय खोनानानै।
ओं
ने बेथ' सासे लोगो हरनायाव ज्राव ज्राव मैगंसो सुबावदों।
हा। जों मा रायलायदों मा रायलायाबो। साखाथिनिया खोनादेरहरोबा एसे स्रा जाहैयो ने।
ओ
मोजां माबायाबा। आदा मोननो हरनायानो जा हा।
दासो मोनबावबाथाय गैला जानाय नंला आंनाव थाबथाला बसिगोनसो।
मानो?
नेट आनो नंङा मोनायाव।
उम हौवासाफोरनाव हरनायानो जाया आङो। आंबो हदब्रेनाव।
बे आदा थुरजिटनाव हरदोंमोन।
ए ओइ नोङो गगा मोन नों लोमजादों नामा?
गगामोनदों। इसे मालाबा लोमजाहां जायो दुरबल
आयै गगा मोननाय खोनादों।
उम गुजुगासिनो जाग गुजुयो फुंङाव। ओमफ्राय मोनायावनो बारा जायो दाथ' गुजुथ'वाखै दा मोनायाव जागोन।
गन्थंआव साइनास दं दां।
मिथिया गगामोनबा बिदि जायो।
गुजुयोबो नामा?
उम
आङो बै खाल जिराखौसो माबायो मुलि जाजायाना दा।
औ मा खालामनांगौ बेखौलाय?
काल जिराखौ फालियाव लानानै एसे लानानै आलैयोना। नो माने सु सुरोपखोबासो आलौ आरो सिफ्लेदोरा जोमग्रायाव फिसा फाथर खानानै सिफ्लेदो दा सिफ्लेना नैहाय उम सुरुपखोदो मोनामसुदो
हामो गगा मोननया
उम स्रां मोनखायो थे थे जादोंबा मादोंबा अखानायनायैनो स्रां गैलाबो
कालजिराखौ माबा एसे बायनानै लाबोबाबो मोनगोन ना
अ आयु माबानि थाइबानिनो बुरजा मोनथारोखोमा दस थाखानि मस्ला मस्ला थाग्राराया
ओम ओम आङो बेरे मोदैसो फुदुंनो नागिरदोंमोन। बेरे मोनोदै थुलुंसि ओमफ्राय लं होनाय ओमफ्राय हाइ‌ जें होनांगौनो एसे
बियो माने बिनि